हेल' हेल'।
हेलौ।
ओ खोनादोंना नोंथाङा? औ आं खोनादों? ओ नोंथांनिसिम बे ओ बेलासिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय था थाबाय।
औ आंनिफ्रायबो।
ओ दा जों ओ दैमा दैसानि सायाव ओ। सावरायनो लादों।
औ नोंग'।
औ ओ दैमा दैसा बुङोब्लाथ' जोंहा ओ हाजो हाजोनिफ्राय निजिरा बोहैनानै फैयो। नङा होमबा?
औ नोंग'।
बिदिनो बिफां लाइफां बायदिसिनानिफ्राय जोंहा ज' जानानै लोगो नांनानै मोन से ओ दैमाजों बोहैबोयो। बे बोहैबोनाय दैयानो जोंनि मोनफैयो। बेयावनो फिसा फिन्दौ ओ दंग' बायदिसिना दालाय दासा खालामनानै जों बे खौ दैखौबो राननानै लांनाय जायो।
नोंगौ
औ बेखायनो बेखौनो बुङो जोंहा ओ दैमा दैसा नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां बुंनाय खोथाया।
औ ओ बे दैमा दैसायानो ओ जोंनि गोबां आबाद बायदिसिनायावबो ओ हेफाजाब होयो। ओ जोंनो नांगौखिनि हेफाजाब होयो। जोंनि दुगैनाय बायदिसिना जि जोम सुनायावबो बाहागो होयो आरो जोंनि ओ जोंनि जानाय लोंनायाव बो जोंनि जानाय लोंनायावबो बे औ बे दैया जोंनि गोनां थिथार बिदिनो न'खरफोरावबो फुख्रि बायदिसिना थायो। बेफोरावबो ओ जों सोनो हानायनि राहा मोनो बिदिनो दंगनिफ्राय लाबोनानै बारि बागानावबो जों सोना थायो । औ बेखायनो ओमफ्राय ओ बिदिनो बे जों ओ दैनिफ्रायबो जों ओ मोनसे मोनसे ओ जिनिस मोनना हायो जेराव जोङो ओ दैनिफ्रायनो जों संख्रिखौबो मोननो हाय यो आरो बे दैयावनोज जों ओ ओ न'आव जेरै फुख्रि थायो बेयावबो जों बे दैजोंनो जों ना बायदिसिना फि नानै दोननो हाय
औ नोंगौ। ओब नोंथां बुंनाय गासैबो खोथाफोरा थारैनो थार सै थो आं बो बेबायदिनो सानो नोंथाङा जेरै बुंदों दैमा दैसानि ओ अननायावनो जोंनि बे जिउआहाय सोलिबोगासिनो मानोना बुंनो थाङोब्ला गोदोनि दिनावहाय बेबायदिनो न'खर न'खर दैखर ब्ला बेबायदिनो दंखल बेबायदि बुस्थुफोर गैयामोन बे समावहाय गोदो गोदायनि ओ सुबुं फोराहाय। गावनि जि जोमफोरखौ सुनो थाखायहाय दैमायाव बा दैसायाव थाङोमोन बेबायदिनो दैमा दैसायाव दुगैहैयोमोन। आरो नोंथां बुंनाय बायदिनो आंबो जोंनि गामिफोराव बेबायदि गोबां नुबोदों जायफोरा बे दैमा दै दैमा दैसानि दैखौहाय बेबायदि फिसा फिसा नाल ला बा लांग्रा लामा बानायनानै आबाद थिलियाव बेबायदि बिनि दैखौ बाहायबोगासि नो दङ' आरो आबादथिलियावल' नङा ना थाय नोंथाङा जेरै बुंलां खाबाय बेबायदिनो फुख्रिफोरावहाय बेबायदिनो नाफोर फिसिनायावहाय फ'ख्रियाव दै जमा खालामनो थाखायबो बेनि दैफोरखौ बाहायनाय जायो फिसा फिसा बेबायदिनो दंग' बानायनानै लांनानै बिनि दैखौनो बेयावहाय ज' खालामनानै बे फुख्रियावनो ना ना बायदिसिना रोखोमनि नाफोर फिनाय जायो आरो बेजोंनो सोलिनाय जायो न'खरफोरा आरो बुंनो थांबावोब्ला बेबायदिनो नोंथाङा जेरै बुंलांखाबाय आबादफोरावबो बाहायनाय जायो होननानै आरो बे दैनिफ्रायनो जोङो संख्रिखौबो मोननो हायो होननानै नोंथां बुंनाय खोथाया थारैनो थार आरो सैथो नोंगौ जोङो संख्रिखौहाय जोंनि बे खागरफोरनिफ्रायहाय मोननो थाङो जेराव खागरनि दैयाहाय गोबाब जायो बे दैनिफ्रायनो संख्रिखौहाय दिहुननाय जायो आरो बे संख्रियै संख्रिखौनो जों बाहायनाय जायो आरो बुंनो थांबावोब्ला बेबायदिनो गोबां दैमा दैसाफोर दंबावो जोंनि बे दैमा दैसाया जोंनि बे मिथिंगाखौ ओ नायनायाव समायनाबो खालामो होननानै आं सानो आरो थारैनो दैमा दैसा गै दैमा दैसा गैयाब्ला जोंनि मिथिंगाखौ दायो जेरै दैमा दैसा गोनांजों समायना नुदों बेबायदि नुवामोन खोमा।
औ।
जोंनि बे मिथिंगायावहाय दैमा दैसाया समायसारनायखौ बारा लाबोयो जेराव जेरावनो आरो दैमा दैसा थायो बे आरो बे जागाया जोबोद गुसु जायो होननानै मिथिनो मोनो आरो थारैनो नोंमारगौ जुदि सोरनाबाफोर ओ न'नि न'नि खाथियावनो बा अबावबाफोर बेबायदिनो दैमा दैसा दंब्ला बिसोरनि बे एरिया जागायाहाय गोबां बेबायदिनो थान्दा गुसु जायो होननानै मिथिनो मोनदों। ओ नोंथाङा बेनि बागै आरो माबा फोर बुंनो हास्थायबावदोंना?
निटसय बुंगोन। नोंथांनि ओ सोंनाय बायदियै। ओ नोंगौ जों बे जों बे दैखौ जों जोथोनबो लानांगोन जेराव लेथ्रा ओ बायदिसिना माबा माबि थायोब्ला जों बेखौ ओ बोखारनानै होनांगौ। जाहाथे ओ दैयानो जोंनि जिउ नालाय। ओ नांगौ बायदि जोंबो बे खौ ओ दै मोनाब्ला जोंबो माने थांना थानो हाया। बिनि थाखाय ओ दैखौ जोङो गोबां ओ सनमान होनांगोन। मानो होनोब्ला दैयासो जोंखौबो थांना थाहोनाय जायो नालाय बेनिखायनो जोंनि ओरैनो दै बुङोब्लाथ' जोंनि जौसे खोन्दोआव ओ स्निजिसे खोन्दोआनो जोंनि दै नङा होमबा? ओ बेनिखायनो जोङो दैनो गोनांथिथार देहानि थाखायबो जाहाथे जोंनि देहानि किडनिक बायदिसिनाफोरा ओरैनो नाख्रेबजाया। दैनि बोलोजोंसो बिसोरबो थांनानै थायो आरो लोगोसे बिसोर थांना थायोब्लासो अंगफोरा ओ जोंबो थांना थानो हागोन बेनिखायनो जों ओ दैखौ जोङो माने ओ जेसे नांगौ गोनांथि बेखिनिखौ जों बाहायनांगोन। ओरैनो लाबब्ला लुसा जों ओ बाहायनो मोननाय नङा। मानो होनोब्ला ओ जोंनिनो मोनसे राहागिरि बायदि नालाय दैया
औ
औ
नंगौ नोंथां खोथाया थारैनो सैथो।
ओ बिदिनो ओमफ्राय बिफां बिफां लाइफांफोरखौबो जोङो बिफां लाइफां फोरखौबो जोङो ओ थांना थाहोनांगोन मानो होनोब्ला बिफां लाइफांनिफ्रायबो जों दै मोननो हा हायो
औ
औ
नंगौ ओ नोंथां बुंनायखो थाफोरा गासैबो सैथो आंबो सानो नों थाङा जेरै बुंलांबाय जोंनि बे देहायाहाय सेभेेनटि पारसेन्टानो स्निजि पारसेन्टानो जोंनि देहायावहाय दै दङ होननानै आरो जोंनि मानसिनि सुबुं माहारिनि देहायावल' दै नांगौ जाया नाथाय बिफां लाइफां फां गासै ओ मा होनो जिउ गोनां बेसाद जिउ गोनां बेबायदि जिनिसफोरनोनो बेबायदि दैखौहाय नांगौ जायो। जेरै बिफां लाइफां आ जिब जुनार गासैनोबो दैखौहाय नांगौ। जायो आरो गोबां बेबायदिनो हाग्रायाव थाग्रा ओ जिब जुनारफोराहाय बेबायदिनो दैमा दैसानि दैफोरखौनो लोंनानै बेबायदि थांनानै थानायखौ नुनो मोनबोदों। आ आरो बेबायदिनो नो नुनो मोनदों जेरै ओ बिफां लाइफांफोरनोबो दै नांगौ जायो थांना थानो थाखाय जोंनो अक क्सिजेनखौ प्रभाइद खालामनो थाखाय बिसोरबो थांना थानाया जोबोद गोनांथि आरो बिसोर थांना थानोब्ला दैनि जोबोद गोनांथि आरो दै गैयाब्लानो बिसोरबो थांनानै थानो हानाय नङा । आरो जुदि बिफां लाइफाङाहाय थाब मोजाङै थांनानै थाया थैलाङोब्ला अब्ला सुबुं माहारिनि थाखायबो थांना थानाया जोबोद गोब्राब । ओ थिग बेनिखायनो जोङो - सुबुं माहारि जानानै ओ जोङो दैखौहाय गुबुंले खालामनो नाङा मानोना ना दैयाहाय खनसे गुबुंले जागोन । नाथाय बियो बे बे दैखौहाय जुदि सोरबा सुबुं माहारिया बा मानसियाहाय लोंगोन । एबा जिब जुनारफोराहाय लोंगोन बा बाहायगोन अब्ला बे दैयाहाय बे बे सासे सुबुंनि जिउआवहाय जिउ माने सोलेरावहाय बेबायदिनो गोबां बेमार आजारफोरखौ लाबोनायनि बेबायदि ओ सान्सेस थायो आरोना । गोबां बेबायदिनो खहा खालामनो हानाय गाव बे सोलेर खौहाय गोबां बेबायदि रोखोमाव खहा खालामनो हानाय जेरै किडनि दडेमेज खालामनाय आरो बेबायदिनो स्किन इनफेकसन, मोदोमनि माननाय, माननाय बेमार बेबायदिनो गोबां बेरामफोर जानो हानाय आरोना । बेनिखायनो जेसेबां हायो जोङो दैखौ हाव दैखौहाय गुबुंले खालामनो नाङा । जेसेबां हायो जोङो दैखौ साफायै लाखिनो नांगौ । दैमा दैसा जेरावनो गोबां सुबुंफोरा बेबायदिनो दाखोर दाला बेबायदिनो गोबां लेथ्रा बुस्थुफोरखौहाय गारनाय जोङो नुनो मोनो । बेनिखायनो जोङो बेखौ ओ आबहावाखौ जोङो साब सिखोनै लाखिनो थाखाय बे दैमा दैसानिफ्राय जोङो बे दाखोरफोरखौहाय फोसाबनांगौ साफा खालामनांगौ । बेयावहाय जोङो प्लास्टिक बेबाय बिनो राफोर बुस्थुफोरा माने सेवलाङा दिकमपस् जाया बे बुस्थुफोरखौहाय जोङो दैमा बा दैसायाव गारनो नाङा । मानोना बेनिफ्रायनो गोबां केमिकेलस फोर ओंखारनानै दैखौहाय गुबुंले खालामगोन आरो बे दैखौनो जुदि सुबुं माहारि गैयाबा मानसि बायो बिनि सोलेरावहाय गोबां बेरामफोरखौ लाबोनो हानायनि बेबायदि चान्सेस थानाय जायो । बेनिखायनो गामि ओनसोलनि ओनसोलफोराव थानाय बेबायदि दैमा दैसाफोराय मेक्सिमाम बांसिन ओ बांसिनानो बुंनो थाङोब्ला साफा जायो । मानोना गामि दंखनाव बेबायदि दैखौहाय गुबुंले खालामनायखौहाय बारा नुनो थाङा ।नाथाय सोहोर ओनसोलाव दैखौ बेबायदि गुबुंले खालामनाय गोबां नुनो थाङो ।जेरैहाय ओ बुंनो थाङोब्ला बेबायदिनो सहर सहर एरियाफोरावहाय सहर टाउनफोरावहाय जुदि ओ नालाफोर दङब्लाबो एबा दै थांग्रा माखासे लामाफोर दङब्लानो दङब्लाबो बे दैयावनोहाय बिसोरो बेबायदि प्लास्टिकफोरखौहाय गारनाय सोरबा बेफोर बेबायदिनो राबारनि बुस्थु गारनाय दाखोर दाला गारहरनाय बेबायदि नुनो मोनो। आरो बेयो दैखौल' गुबुंले खालाम नाथाय बारखौबो गुबुंले खालामो । बे जिनिसनिफ्राय ओंखारनाय ओ बे मोनामनायफोराहाय जोंनि बे आबहावाखौबो गुबुंले खालामो आरोना । दैल' गुबुंले जानाय जाया नाथाय जोंनि बे बाराबो गुबुंले जानाय जायो । औ ।
बेखिनि नोंथांनिफ्राय आंबो गोबां मिथिनानै मोनबाय । आह बेनि थाखाय नोंथांनि रोजा रोजा जाबायथ' बेखौ नोंथाङा आंनो नोंथांनि जिखिनि मोनथिनाय गियान बेखौ आङो फोरमाय हरनायनि थाखाय ।
औ ।
खिनिखौ मिथिनानै मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों । ओ जोंनि बे दैमा दैसा दैमा दैसानि सायाव रायलायनाय ओ जोंनि बे दैमा-दैसानि सायाव रायलायनायदो ओ माबाखौ सावरायमेलखौ जों बेखिनियावनो ओ दोनथ'लायनोसै ।
औ नंगौ आंबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांनि ओफ्रायबो आं गोबां बेबायदि बाथ्राफोर मोनथि थिनो मोनबाय थारैनो आं गोजोननाय मोनबाय हामबायसै ।
आ गोजोन्थों ।